नोंसार खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां औ।
ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ?
अ सावरायजागोन दे नोंथां
दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो फन हरदों बे आयदायानो जाबाय
औ
जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जों दैखौ माबोरै बाहायनांगौ आहो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां
उ
दा जोंहा दै जे जोङो दै नङाब्ला जों थांना थानो हाया जोंहा दैखौ हा सिंनिफ्राय मोननाय जायो जेराव ओ जों दैखौ ओ ओंखाम जानाय माखासे जानाय लोंनाय बेनिफ्राय जि जोम सुनाय ओ बेनिफ्राय माखासे मावनाय दांनायफ्राव जोङो आबाद मावनायफोर बेफोरबायदियाव जों दैखौ बाहायो
औ
ओ बेजों लोगोसे जोंहा गिबियाव ओ दैखौ जाहाथे जों इयुनाव मुलाम्फा जाया दैनि थाखाय जोङो खहा जाया बेनि थाखाय जों दैखौ गिबियाव रैखा ओ खालामग्रोनांगोन बिनि थाखाय जोङो गाव गावनि जे बाहायनांगौ बिनि गोबाङै जों बाहायालासिनो दैखौ खमैनो खमावनो जों बाहायनाया गाहाम जोङो जेब्ला दै बाहायो अब्ला ओ गामि ओनसोलाव बेबायदिनो जानाय लोंनाय एबा थोरसि लथा सुनाय जि जोम सुनाय आबाद मावनाय बैफोराव जोङो दैखौ ओ जोङो नांगौनि
ओ बांसिनखौ जों बाहायनाय जायो आरो बेबायदि जों बाहायबाय थायोब्ला जोंहा माखासे समाव एसे दैया खमायनांगोन ओ बेखौ आं नुहुरदों आरो बेनिफ्राय जोंहा दै बाहायनाया गोबां बाहायो जेरै जों आबाद मावनोब्लाबो जों ओ बबेबा दै गैयि जायगायाव जोङो आबाद मावनो थाखाय ओ बैहाय दै नांगौनि थाखाय जोङो बेहाय मेचिनफोरजों नङाब्ला बबेबा हा हरनिफ्राय जोङो दैखौ बेहाय बोखोनानै लायनानै बेहाय आबादाव सारनानै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे ओ जेरै ओ जि जोम सुनाय थोरसि लथा सुनाय बैफोराव जोङो हासिंनिफ्राय जेरै बोहोनाय जेरै जों दंखल खुरनाय बेनि अनगायैबो दैखर जावनाय बेबायदिनि हेफाजाबै जोङो दैखौ मोननाय जायो ओ बेजों लोगोसे जोंहा मेसिनबो बाहायफानाय जायो जेराव ओ पाइपखौ बै हाखर जावनाय जे दैखर बेहाय जोङो पाइपखौ सोहरनानै ओ मेसिनजों दैखौ बोखोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों दंखलबा ओ बै टिपकलाव जोङो बे मेसिनखौ लगायनानै दैखौ बोखोनाय जायो बेबायदिनो जोंहा गोबां दैखौ बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बेफोरबायदि ओ जे माखासे बिलो बिलोमा लैथोफोर बेफोर दैमा दैसाफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मोब्लिब दिहुनन्नाय जायो जायखौ जोङो कारेन्ट हमो मोब्लिब बेखौ बे दैखौनो बोखोनानै माखासे मेसिननि गेजेरजों बेखौ मोब्लिब दिहुनन्नाय जायो आरो बेनिफ्राय
बेे दैया ओ जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां फुख्रिफोर थायो जेराव जोङो नाफोरबो फिनो हायो आरो दैयाव दा बे जोंहा माखासे न'आव बानायनाय जे दैखर एबा टिबखल बेफोरनि दैखौ जोङो लोंनाय जायो जोङो दै नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया आ दैया मोनसे सुबुंफोरनि एबा जिब जुनार माखासे बिफां लाइफां गासिबो मिथिंगायाव नुखानाय ओ मुवाफोर मुवा बेसादफोरखौनो रैखाथि होयो बेजों लोगोसे
गासिबो जिब जुनार दावमा दाउसा बिफां लाइफां मानसि दुमसि गासिबो मिथिगायाव थानायफ्रा बे दैनि दारैसो थांजोबनानै थायो आरो बे दैैया जो जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो अब्ला अखा हानानै दुब्लि एबा माखासे हाखर हाला बेफोरखौ ओ लोमसावनानैबो होयो आरो। दैबाना बुङो बेबायदिखौ ओ जेब्ला दैजलां जायो अब्ला अखाया हानानै आरो दै खोख्लैहयो आरो बेबायदि ओ बैफोरबायदि अखा गोलैनाय जे दैस्लुंफोर बेफोरनो हा सिङाव थांनानै दै जमा जाहैयो बेखौनो जोङो मेचिनफोर दंखलफोर दैखरफोर जावनानै जों बेखौनो बोखोननानै जोङो लोङो आरो दा बेफोरजोंनो जोङो माखासे जानाय लोंनाय मैगं सुनाय बायदिफोराव जोङो ओ बाहायनाय जायो। दा नोंथाङाबो बै दैजों जे मा मा मुलाम्फा जायो एबा दैखौ जों माबायदि रैखाथि होनांगौ बेनि सायाव एसे फोरमायदो नोंथां।
अ' नोंथां।
औ।
दै होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि सानफ्रामबो ओ जिउ खांनाय संसार जानायाव बाहायफ्लेजाबाय थानाय मोनसे मुवा।
औ।
जाय दैखौहाय जोङो फुंनि सिखारजेननायनिफ्रायनो जोंहा बाहायनाय जायो जेरै फुंनि सिखार जेननायनि समाव जोंहा मोखां सुनाय खुगा सुनाय बेनिफ्राय लाजेननानै दुगैनाय जानाय लोंनाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो फुंनि सि खारजेननाय समनिफ्रायनो जोङो दैखौ बाहायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे आबाद फोथारफ्राव दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां। बेखायनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गुबै दै नांगौ जोंङो दै दै गैयाब्ला जोङो माइ आबादखौ मावनो हाया बेबायदिनो माइ आबादाव जोंनो ओ दैखौ नांथारगौ जायो आरो बिनि अनगायैबो जेरै जिब जुनारनो दै लोंहोनाय। आरो गस्ला लंफेेन सुनाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनो दैखौ नांगौ।
औ।
बे दैखौहाय जोङो सुबुं माहारियाबो ओ खमैबो सानसेयाव ब्रैनिफ्राय बा लिटारसो लोङोब्ला जोंनि जोंनि देहा एबा सावस्रिया गोग्गो थायो होननानै बिगियानगिरिफोरा बुंलांदों। बेखायनो जै दैखौहाय जोङो ब्रैनिफ्राय बा लिटारसिम जों लोंथारनो नांगौ। बेबायदिनो ओ जोंहा दै होननानै बुङोब्ला दैया जाबाय लाव लाव मुवा। बे दैखौहाय गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंहा बिमा गंगानि मुंङाव फुजा होनाय माखासे नेम खान्थिफोरबो दंङ। जोंनि बर' समाजावहाय बेबायदिनो दैखौ जोंङो गुबुन गुबुन माखासे आरो बिथिङाव जोंङो बाहाय बावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय फुजा फाथाल होयोब्ला दै सान्थि सारनाय लथायाव लानानै आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओंखाम संनाय आरो माखासे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव जोंहा दैखौ बाहायो बे दैखौहाय जोङो आथिखाल समाव ओ लोंनो थाखाय खायफाया फिल्टार बाहायनायफोरखौबो जों नुनो मोनसै। आरो जों बेखौ हा सिंनिफ्राय बोखांनानै दंखल एबा दैखरफोरनिफ्राय मिसिनजों बोखांनानै जोङो लोंनाय जायो। गोदोनि दिनावथ' जोंहा दैमा दंग'फोरनिफ्राय बोहैनाय दैयखौनो जों लोंनाय जायोमोन। आरो गोदोनि दिनाव दानि बायदि गुबुंले जायामोन दैफ्रा जोबोद गोग्गो जायोमोन। बेखायनो निजा निजिनिफ्राय बोहैनाय दैफोरखौ जोंहा गोदो लोंनाय जायोमोन। आथिखाल समावबो खायफा खायफा जायगायाव जों दासिमबो नुनो मोनो। नाथाय जोंङो एसे गावनि हेल्थखौ मोजां लांफिननो थाखाय दै जोंना हा सिंगनि दै लोंनायाबो जोबोरैनो गोनांथार होननानै आं सानो। आरो जोंङो हानायमानि साखोन सिखोनै जानांगौव लोंखानांगौ बे दैखौहाय आथिखाल समाव जों गोबां जों सुबुं माहारिफ्रानो गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि थाखाय जोंङो जाम्फै बा दंग'फोरनि दैखौ जों लोंनो हाया। जेरै आबाद फोथाराव गोबांथार एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर बाहायनाय गोबांथार रासायनारि हासार बाहायनाय आरो दैमा दैसाफ्राव ना हमग्रा मुलि बाहायनाय बैफोरनि थाखाय जोंनि आथिखालनि दैफोरा गुबुंले जानायफोरखौहाय जों नुनो मोनदों दा दै लोंनानैयनो जोंनि सुबुंनि जिउ जोंनि जिउआ जोंनि बडिया दैजोंनो खावसे बाहागोआ दाजानाय होननानै बिगियानगिरिफ्रा बुंलांदों। दा बै दैखौहाय जोंङो साखोन सिखोन लाखिनाया जोंनिनो बिबान दै गुबुंले जायोब्ला जोंनि आबहावायाबो गुबुंले जायो बेखायनो जोंङो दैखौहाय साखोन सिखोन खालामनांगोन। आरो जोंङो बांद्राय दै बाहायनायखौबो जोंङो एसे दैखौ रैखाथि होनांगोन। हासिगनिफ्राय बांद्राय दै बोखोनायखौबो जोंङो एसे खम खालामनांगोन मानो मानो होनोब्ला जों बांद्राय हा सिंनिफ्राय जों दै बोखोयोब्ला जोंनि दैनि हा सिङाव थानाय जेखिनि दैनि लेयार बे खमायलांगोन बे खमायलाङोब्ला जोंनि ओ साहा बाहाग गोआव जोंनि बुहुमाव दुंथाया बारानिफ्राय बारा जालांगोन। बेखायनो जोङो बांद्राय दै बाहायनाय बेखौ जों बन्द' खालामनांगौ। आरो दैखौ हानायमानि जों रैखाथि होनांगौ। दैखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनांगौ। आरो जोंनि जानाया जानाय लोंनाय समावहाय लोंनाय दैखौहाय जों जेब्लायबो मोजां गोग्गो दैखौ लोंनाया जोंनि सावस्रि बा देहानि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि बेबायदिनो जोंनि संसार जानायनि बेलायाव दैनि सोमोन्दै बेखौनो सावरायनो हायो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिबा नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय बेखायनो जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां नोंथांजों दैनि सोमोन्दै साव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। माखासे मिथियै गियानफोरखौबो ओ नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ